औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ। नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो गोदोनि बायदि दाबो बिदि लाथा एमफौ फिसिनायखौ नोंथाङा नुदों नामा एबा लाथा एमफौ ओ खौ माबायदि फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। औ जों ओ जोंनि ओनसोलाव लाथा एम्फौ फिसिनाया दाबो बो सोलिगासिनो दाबो माने जोब बहुत आइजोफोरानो बिदि लाथा एम्फौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ।
बे लाथा एम्फौखौ फिसिनो थाखायथ' जोंनो उम्म बिस बिनो जाहोनो थाखाय जोंनो बिलाइ नांगौ जायो। जेरै इन्दि बिलाइ औ बे इन्दि बिलाइखौनो जोङो बिसोरनो जाहोनाय जायो आरो। लाथा एम्फौनो ओमफ्राय आरो इन्दि बिलाइनो नङाब्लाबो बेलेग गुबुन रोखोमनि बिलाइबो जाहोनो हायो जेरै खारुं बिलाइ बायदिसिना बेफोरबायदि बिलाइफोरखौ जों जाहो होनो हायो जा-जाहोनांगौ जायो आरो आरो जों बे बे लाथा एम्फुआ सिखिरिनिफ्राय जायो आरो।
औ नंगौ।
फ्राय बिदि फिथोब खानानै
औ। औ नोंथाङा खोनादोंना? हेल' नोंथां।
औ अखा हादोंना?
औ अखा हादों नोंथां।
औ आरो जों बे इन्दिनिफ्रायनो इन्दि एमब बे माब बे लाथा एम्फौनिफ्राय जानाय ओ इनद फिथोबनिफ्राय माने जोङो बिदिनो जि बानायनो हा जि बानायनो हायो आरो जेरै जोङो ओ ओ जोमग्रा मोदोमाव लाग्रा जि आरो दख दख'ना दख'ना ब्लाउस बेफोरबायदि बायदिसि जोङो बानायनो हायो आरो बेनिफ्राय
औ बुंनो थाङोब्ला बे इन्दिनि जिया माने एसे दाम गोसासिन नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां बेथ' गांसेयावनो थामजौ रोजा ब्रैजौ रोजा दा बिदियाव लासै लानाय जायो आरो बिराद दाम आरो बे इन्दि सिनिफ्राय बानायनाया इन्दिनिफ्राय बानायनाय जिया
औ बिदिनो नोंथां नोंथांमोननि न'खर एबा नोंथांमोना मिथिनाय बायदिब्ला बिदिनो लाथा एम्फौखौ माबायदि जोङो माजों संङो माजों संना जानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जे लाथा एम्फौखौथ' बांसिन बांसिन जों माने बिदि एवनानैनो जानाय जायो आरो आरो जों बेखौ बेखौ जोङो एवनानै जायो आरो आलुफोरजोंबो जानाय जायो बिदि संनानै
जेरै जायो बिदि
जाय औ औ औ औ आलदा आलदा नालाय बयनिबो संनायफोरा बेनिखायनो बिदि जायो आरो
औ थिग बेबायदिनो औ जोंनोथ' इन्दि एम्फौ फिसिनो थाखाय गिबियावनो इन्दि एमफौनि जेनेबा बिदै जेनेबा लाथा एम्फौनि बिदै नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां औ थिग बे बिदैया जेनेबा जोंनिया बे सिखिरिनिफ्राय ओंखारो जों सिखिरिनिफ्राय मोनो बे बिदैखौ जेब्ला सिखिरिनिफ्राय बिदै ओंखारो अब्लानिया जों बे बिदैखौ जोङो बिदिनो हियाव दोनो आरो हिनि जेनेबा माबा मोनसे हियाव दोनो दोननानै जेब्ला बियो बे बिनिफ्राय बे लाथा एम्फौआ फिसा फिसा ओंखारो अब्लानिया जों बिसोरनो आदार हो- नो थाखाय बे बे बे माबा माबा बे बिलाइखौ लाबोनानै जोङो बेनो होयो आरो बे लाथा एमफौनो इन्दि बिलाइखौ लाबोनानै माने गोरलै गोरलै नालाय एम्फौफोरा जोङो गोरलै बिलाइसो होनां- हैयो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो जेब्ला बे लाथा एम्फौआ देरो अब्लाया जोङो बेखौ गोदोर बिलाइ होयो आरो गोदोर बिलाइ आदार होयो
औ
थिग बेबायदिनो जेब्ला बे लाथा एम्फौआ देरो अब्ला जों बेखौ दोननो थाखाय जों बिदिनो मोनसे दान्दा गायनाय जायो आरो नोंथां बे दान्दायाव जोङो बे इन्दि बिलाइखौ जोङो मुथा मुथा खानानै खायो आरो खाना ओमफ्राय बे लाथा एम्फौखौ जोङो बेयाव सिथाब सिथाब दोनो आरो अब्लानो बिसोरो आदारखौ हारसिंनो मोजाङै जालांबाय थायो आरो थिग बेबायदिनो जोङोथ' बिदि लाथा एम्फौ फिनो थाखाय बिदिनो आलादा न'नि गोनांथि जायो आरो माने जों गावनि थाग्रा खथायावनो दोननो हाया नङा होमबा नोंथां
उम
जोबोर जेनबा एसे मोनामनाय बायदि एसे सेन फैयो माने बिसोर बिलाइ गोथां गोथां जायो नालाय आरो बिसोर जानानै गोबां जों खिनायखौ नुयो आरो बिसोरनि गोसोम गोसोम खिफोरखौ
औ
थिग बिदिनो जेनबा बे जेनबा बे लाथा एम्फौआ जोंनिया मोनो मोनब्ला बियो बे दान्दानि एबा बिलाइ दोननायनि साफारसे दावखोलांनो हमो आरो एम्फौआ अब्लानो जों बेखौ मोनो होननानै मिथिनाय जायो आरो
उम
थिग बेबायदिनो बे मोनब्ला जों बेखौ बेलेग मोनसे जायगायाव दोनो आरो दोनहरो आरो बिदिनो दुख्लिफोराव दोनहरो ओ बेयाव दोनहरनानै जों बेयाव बे थालिर बिफां गोरानखौ जोङो बेयाव होफायो आरो जाबनानै ओ थिग बेबायदिनो बिसो रो लाथा एम्फौ गोमोनफोरा बे हारसिंनो बिस थालिर बिलाइखौ होफैनायनि उनाव हारसिंनो बिस सोरो जेनेबा गावनो गाव बाहाबोना लानानै बिसोरो फिथोब खायो आरो नों थां बिदिनो जों साननै सानथामनि उनाव जोङो बोखारना नायोब्ला नुनो मोनगोनदि बे लाथा एम्फौआ गाव जेनेबा गावजों गावनो फिथोब खाज्लायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो बे फिथोब खाहोयो बे फिथोब खानायखौ जोङो बिसियो बिसिनानै जों बिनिफ्राय बे लाथा एम्फौखौ जोङो गोमोन एबा खान्थावख्रि जानाय फोरखौ जों दिहुननानै फानोबो आरो एवनानैबो जायो थिग बेबायदिनो बे फिथोब खौ जोङो बिदिनो जोङो आगोल जों बांसिन नुनो मो नोमोन बर' आजोफोरखौ बिदिनो लामा दथा बिदिनो आखाइजों बे इन्दि खुुंन्दुं जेनेबा बा सानाय एबा लुनायखौ जोङो आखायाव हेबनानै जोङो साबाय थानाय नुयोमोन आरो लामा सामाफोराव बिदिनो बे फिथोबनिफ्राय जोङो फिथोब खौ फाननानै फिथोबखौथ' जोङो ओ बिदिनो ओ खुन्दुं दखानफोराव बांसिन फानहैना जायो मे खुन्दुं दखानि लाखियो आरो बेयाव फान बस फाननानै जों गोबां रां आरजियो आरो बे खुन्दुंनि बेसेनाबो जोबोद गोसा आरो बे इन लाथा एम्फौनि फ्रायनो जों गोबां रां आरजिनो हायो बिदिनो हिफोर दानानै खुन्दुंफोर फाननानैबो गो बां रां आरजिनो हायो आरो नों
औ औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो लाथाइमफोरखौथ' जोङो गोबां रोखोमै जाजायो नङा होमबा बिदिनो जोङो ओ फ्रायखौथ' बांसिनखौननो जानाय नुयो आं फ्राय जायो बांसिनानो आरो बिदिनो औ आरो बि दिनो खायफाया बिदिनो फार्स्टआवनो दिनो खायफाया रुग्रोनना लानानै बेखौ मैस्थाफोरजोंबो संना जानाय नुयो आरो आरो सोरबा सोरबाथ' बिदिनो अनला खारैफोरखौ जेनेबा जानायखौ नुयो आरो आं नोंथां।
अ
थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्राय बिदि लाथा एम्फौ फिसिनानैबो गोबां जिउ खुंबोदों आरो नोंथां ओ थेवबाबो ओं गोदोनि बायदि ओ बां बांसि दा बारा फिसिनाय नंला बिदिनो न'खरसे न'खरनैखौल' फिसिनाय नुयो आरो नोंथां बिदिनो लाथा एम्फौ फिसिनो थाखायबो गोबां खस थ' जायो नङा होमबा बिदिनो बिलाइफोर नायगिरनो थाखायबो बिलाइफोर मोननो थाङा गोजान गोजान जायगायाव नागिरनो थांनांगौ बेयो खस्थ' जायो आरो। औ थिक बे बायदिनो दानि ज' बारा बिदि फिसिनायखौ नुनो थांला आरो नोंथां।
औ। बिदिनो जों बे लाथा एमफौ फिसिनो थाखाय जोंनो सरखाराबो बिदिनो जोंनो बिदिनो न' गंसे गंसे हरदों आरो नोंथां जोंनि गामि ओनसोलाव। जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ फिसिनानै जिउ खुंनो हायो आरो।
औ।
औ नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बिब्दि ओ सरकारा बिदिनो लाथाइ बुफिननो थाखाय न' हरनायखौ नोंथाङा नुदों नामा?
औ नुदों। बिदिनो हर ओ औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो लाथा एम्फौ फिसिनो थाखायथ' बिदिनो गंसे न हरनाय जादों आरो बेयावनो बयबो गामिनि आइजोफोरा ओ लाथा एम्फौ फिसियो आरो बे न'आव।
औ औ।
बे न'आवनो दोननानै माने एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो बे एम्फौखौ ओ बुरजा जाब्लाथाय माने बेखौ जोङो बाजाराव फानहैयो आरो बे बाजाराव फाननानै जोङो ओ माने जा एसे रां मोनो बेखौनो जोङो न'नि जानाय लोंनाय बायदिसिना बेफोरबायदि खामानियाव जो बायनाय जायो आरो। आरो जोङो ओ बे लाथा एम्फौनि बे लाथा एम्फौनि बेसेनाथ' गोबां बुरजा जायो नालाय बेखौ ओ बेखौ सेरसेयावनो जि जौसे बे बेफोरबायदि लानाय जायो आरो। जौसे नैजौ बेफोरबायदियाव ला बेफोरबायदि लानाय जायो आरो बेसेना माने बिराद बुरजा नालाय बे लाथा एम्फौनि दामा।
औ बिदिनो खायसे मानसि बिफोरा एबा खायसे नखरफोरखौ आव एबा बिदिनो लाथा एम्फौ फिसियाबाबो माने बिदिनो इन्दि बिलाइफोरखौ आं बांसिन फिसि ओ जेनेबा फोना दोन्नायखौ नुयो आरो जों। थांबाय रज'ना थानायखौ अ बियो मानोना खायसे नाथाय फिग्राफ्रा। बिसोरनिफ्राय बिलाइ लाङो आरो बिलाइलांनायनि सोलाय बिसोरनो। खायसेया रांबो होयो आरो खायसेया जेब्ला। लाथा एम्फौआ जोंनिया जेनेबा बिदि लाथा एम्फौआ फिसा ओनफाय गिदिर जायो बेखौ बिसोरो। बेसोरनो जानो थाखायबो बिदिनो ओ हो-होयो आरो जाय बिलाइ बिलाइ लाङो। बिसिनो हरनो। बिसोरो होफायो आरो नाथाय बेम्फोरखौ जानो थाखाय औ माने बिनि बदला। खायसे फैसाबो होयो खायसेया बिलाइबो होयो आरो औ। बेै बिदि इन्दि बिलाइ बुंबा बे इन्दि बिलाइआ गोबां खामानियाव ओ सोलियो आरो जों नोंथां आ नुदों जानागौ बे गथ' उन्दै गथ'फोरखौ लोमजाब्ला बिनि जेनेबा थालोफोराव। थ ओ थाव एसे होनानै बेनि थालोआव ओ होयो आरो ला इन्दि एफु। जेनेबा इन्दि बिलाइ गोरलैखौ बिदियैनो थालोफोरा थान्दा जाना थायो होननानै बिदिनो गोदोनिफ्राय फोथायनाय दोङो आरो नोंथां। जोंनि गामि ओनसोलाव औ औ। नोंथां बिदिबा ओ जोंना समाबो जा फैबाय नङा होमबा नोंथां। थां औ नोंथांजों। ओ नाथाय बेनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
ओ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।
ओं दे।